औ
हेलौ
औ
नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
औ नोंथाङा दा जुदि फ्रियैनो दङब्ला नों थांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन दे
औ नोंथांजों दसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो साननानै आं कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ
बिदिब्ला जोंनि बर'फोरनि माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ माबोरै माबोरै संनाय जायो बेनि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा नोंथां
औ सावरायजागोन दे सावरायनो हागोन
औ नोंथाङा बिदिब्ला बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि एबा जायखिजाया मोनसे दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै माबोरै स सङो बेफोरनि बे एबा बिनि आदबफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नों थाङा
औ औ
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा जिखुनु जायखिजाया मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ माबोरै स बेनि बागै फोरमायनानै होदो दे
औ औ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोराथ गोबां दं होननानै जों मिथिनो मोनो नङा होमब्ला
औ
ओं बेफोरनि गेजेराव जेरै अनला ओंख्रि
औ
अनलाजों अनलाजों दाउ
औ
ओ बा नारजि अमा
औ नंगौ
सबायजों साम बेफोरखौनो जोङो गाहायै मिथिसिनो नङा होमब्ला नों थां बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला
औ नंगौ थारैनो
औ दायो आं नोंथांनि बुंनाय बायदियै बर'नि जि दोरोङारि ओंख्रि सबायाइजों साम संनाय बेनि खान्थिफोर बा आदबफोरखौ आङो एसे फोरमायनानै होलांनि
औ
औ बिदिब्ला गिबियावनो जि सामजों सबाय ओंख्रि संनो थाखाय सामखौ अबावबा बिलो बा अबेबा दैमा बा अबेबा आ जेनेबा हाखर बा दंग बेफोरबायदिनिफ्राय खनथुमना लाबोनानै बेखौहाय सुस्रनानै जेनेबा मा होनो सानसे बा हरसे जेनेबा बेलासिफोराव लाबोदोंबा ओ हरसे सोमनानै दोनबाय
औ औ खोनादों नोंथां बुं
औ औ ओ बेलासियाव लाबोदोंबा हरसे सोमनानै दोनबाय बा फुंफोराव लाबोदोंबा बेलासेसिम सोमनानै दोनबाय
बेनि उनाव हाय जेनेबा मा होनो सामआजे ओ बे साम सिंनि जे मोदोम बेखौ ओ दैयाव सोमनानै दोनबा जागानाय जे होनो जोङो
औ औ नंगौ
औ ओ बेखौ जागा होनायनि थाखाय दैयाव मोनसे जेनेबा मा होनो गामला बा दोखिफोराव सोमना दोननानै सामखौ जागा जागा होनानै बे सामआ जे खलथा सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबा बेनि सामनि जि दाखोन मोखां बेखौ ओ बोखानानै लाग्रोगोन
औ नंगौ थारैनो
औ ओ बेखौ बोखाखांनायनि उनाव ओ जेनेबा सामआथ मोननै रोखोमनि दं नङा होमब्ला नोंथां मोननै माने मोन थाम रोखोमनियानो दं जायखौ जोङो बे साम गिदिर गिदिरखौ साम लाद दाय होननानै बुङो
औ औ नंगौ
औ बेनि उनावहाय साम' दाहोनाय होनो
औ
औ बेनि उनावहाय साम' गोलाव मोनसे दं जायखौ साम' गोलावखौ साम' खिंखिरिबो होनोमोन खोमा ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ बे मोनथाम रोखोमनि दं बेखौ जेनेबा साम'खौ बे दाखोन गारखांनायनि उनाव ससे ससे उननि स ओ बाहागोखौ बा खिथुखौ दान्स नानै लाग्रोयो औ बेनि उनाव ओ बेफोर जेनेबा साम'आथ' दैमा दैसाफ्राव थानाय हिसाबै एसे एसे मैला जायो नङा होमब्ला नोंथां बे मैलाखौ जेनेबा मोजाङै फुनानै लाग्रोबाय फुनानै लाखांनानै बेजोंनो जानो जिनिस सबाय ओंख्रि होननानै बुंदोंमोन आं सबाइ ओंख्रिखौ जेनेबा ओ हानि सबाय बेखौ सोर न'आव थानायब्ला न'आव थानायब्लाथ' न'आवनो मोनखाबाय न'आव गैयाबा बायनानै लाबोबाय
बायनानै लाबोनानै जि बेखौ ओ मोजाङै जि बासिनानै लाबाय जेनेबा गेसाव -थेसाव बिदि थाया जासे जाबोर जाथोरफोरखौ ओ बेनि उनावहाय बेखौ सारायाव एवनानै एसे जेनेबा मा होनो स्रेम स्रेम जाजासे एवनाय बेखौ ओ खामफ्लायाव गोदोनि दिनावथ' बांसिनानो खामफ्लायाव होख्रेमोमोन नङा होमब्ला नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो
औ औ आथिखालावथ' बेफोरोखौबो गोदान मुगानि आदबजों मावनाय नुनो मोनसै गोदोनि दिनावथ' बयहाबो खामफ्लायसाफ्रावनो जेनेबा संग्रायाव लानानै दै लोंग्रा लथाफोरजों हुख्रेमनानै लायोमोन
औ औ नंगौ
औ बेनि उनावहाय साम'खौबो हुखुरना लाखांनानै ओमफ्राय सबायखौबो हुख्रेमनानै लाखांनायनि उनाव ओ जि साम' खौ गिबियावनो फार्स्टावनो ओ एवनानै लाग्रोबाय
औ
जाहाथे साम'आवथ' बिजर थायो नालाय बिजर खारजासे साम'खौ ओरैनो जेनेबा सारायाव एवनानै लाग्रोबाय बेनि उनाव औ बेनि उनाव साम'खौ खांना दोनथ'नानै फिन खेबसेबाव बेयाव थाव बायदिसिना बर'नि गोथां मस्लाफोर जेरै मा होनो गंगार दुन्दिया पियास बायदिफोरखौ होनानै साम'खौ मोजां एवनानै लाग्रोबाय
औ
औ बेनि उनाव बे साम'खौ खांना दोन्थ'नानै सबायखौ रुबाय सबाय रुनायावनो बेखौ गोदौबा बेयाव खारै बर'फोरा गुबैयै खारै ओंख्रि खौ माने बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला खारै नङाबाथ' जाखाया नङामोनानो
औ औ नंगौ
औ बे खारैखौ सबाय ओंख्रियाव होनानै रुइहोबाय रुइहोनानै बे एवनानै लानाय साम'आव बे रुनानै लानाय सबायाइखौ होसनबाय बेनि उनाव दसे सम गोदौहोखांनानै बा साम'आ मोन मोनबा बेखौ खांनानै जाबाय
बेनोसै दायो नोंथाङा सबायाइ साम'नि अनगायै बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोर जेरै अनला अनलाजों न'नि दाउ बा नाफामानो जा बा नारजि अमायानो जा बेफोरनि बागै एसे बुंनानै होनो हागोन ना
औ हागोन बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोब्लाथ' जोंना बेफोरनोखा नोंथाङा जा जा नामफोरखौ बुंलांदों नङा होमबा नोंथां
औ औ
दायो आङो नारजिजों अमाजोंनि ओंख्रि संनाय हुदानि बागै ए एसे फोरमायनानै होनोसै
औ
खोनादोंना नोंथां औ नारजि होननानै बुङोब्लाथ' जों नारजिखौ गिबियाव मानिफ्राय मोनोनो फाथ थोनिफ्राय मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
फाथोखौ गिबियाव एबा दा मा होनो दैस्लां बोथोर बोथोरावनो एबा दैज्लां बोथोरनि सिगां बैसागुफोरावनो बैसागु जोबनायनि उनावनो जों फैयो नङा होमबा फाथोखौ बिनि उनावहाय जेब्ला फाथोआ देरनानै बिफां जायो अब्ला बिनि बिलाइफोरखौ खानानै सानदुंङाव फोरानो नङा होमबा नोंथां
औ
सान्दुंङाव फोराननानै दोननानै दोननायखौनो जों मा होनो नारजि गोरान होननानै बुंनाय दाना बे नारजिजों ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनना बुङोब्ला गिबियाव जों नारजिखौ संगोन नारजिखौ जखानि लानानै मा खालामो सोरबा सोरबा हरसे सोमनानै दोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
सोरबा सोरबा बिदिनो सोमब्र'बा लासिनो खारैजों सोमनानै दोननाय बेफोरबायदिखौ खौ नुनो मोनो आरो बेनि उनाव नार्जिजों ओंख्रि संनो नार्जिजों अमाखौ संनो थाखाय जोंनो मा नांखागोन ननो नारजिखौ संनो थाखाय जोंनो खारै नांखागोन नोंथां बेबायदि दहाय बुंलांनाय बायदि नङा होमबा
औ औ।
औ खारै नङाब्लाथ' जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिया जाया। बेबायदिनो खारैखौ जोंनो नारजि ओंख्रियावबो नांखागौ। बेबायदिनो खारैजों नारजिजों मा खालामो। गिबियाव रुग्रोनानै लानाय जायो। जेरैबायदि जोंनि न'खराव जाबायदि सङो आं बिनि बागैसो फोरमायगोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ गिबियाव बेबायदि रुग्रोनानै जेब्ला बे नारजियाखि गेब्लेगोन गेब्लेेजासे बेखौ रुनाय जायो। एबा मा होनो। संनाय जायो आरो गेब्लेेजासे बेखौ बेखौ जेसेबांखिनि गेब्लेयाबौ माने बेखौ। खारै होनानै गेब्लेहोथारगोन खि होथारगोन आरो ओंख्रि संनायाव। बेनि उनाव फारसेथिं अमा बेजों लोगोसे मा संगोन अमा संगोन बे अमाखौ एवनानै लाखाबाय जेनेबा गुबुन जायगाफोराव दोनथ'बाय एवनानै लानाय अमाफोरखौ बे उम जेब्ला। खारैजों बे नारजि रुनाया गेब्लेयो अब्ला बेखौ मा लामानो गेब्लेयोब्ला बेयाव हालदै संख्रि बानलु गासै खबोहानै एवनानै लाखानाय अमा बेदरखौ। होना होसावनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
बेबायदिनो होसननानै। दसे सम मोजाङै गोदौहोनानै। संख्रि बानलु मोजाङै होनानै गासैबो नांगौखिनि बुस्थु। फोरखौ होनानै संनाय जायो आरो नोंथां नारजि ओंख्रिखौ
औ औ
आथिखालावथ' बे फोरोंगिरिफोरा गोबां मा होनो मुंदांखा जाबाय नङा होमबा नोंथां। बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरा बेबायदिनो नारजि ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां। अब्ला नोंथां जोंना थिनानै होनाय समाबो जोबनानै। फैबायमोन उनफोराव समफोर मोनबावोब्ला सावरायजासिगोन नामा नोंथां।
औ जागोन दे
दे बिदिब्ला दोन्थ' दिनि
औ